अखाया हादों ना नोंथां
औ नोंथांनि भयेसखौ जोबोद फिसा खोनादों
अ नंगौ नामा हेलौ दालाय
दाबो फिसायैनो खोनादों
आंना बे मबाइलाव फिसा खोनायोलै मानोबा नोंथां औ खोनादों
मानोबा फिसा खोनादोंथाय
मिनथिया मानि थाखाय बिदि खोनादोंथाय आंबो मिथिला ना जाहोनखौ
औ नोंथाङा माबाफोर खोमायाव लाग्राफोर लादों नामा
ओहो इदि जेबोथ' लायाखै खोमायाव लाग्रा
अ दे रायलाय जासिगोन थेवब्लाबो बिदिनो
औ नोंथाङा फ्रि दा
औ नोंथाङा फ्रियानोमोन औ फ्रियैनो दङ' नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो मोजां ओ ओरैनो दंथ'यो नोंथां जिरायना
औ औ औ औ न'आवनो दं होमबा ना नोंथां
औ दङ नोंथां न'आवनो
अ नोंथाङा ओरैनो माबाफोर सावरायनो होननानै फन खालायदोंमोन नामा
औ नोंथां ओइ बैसागुनि बागैसो सावरायनो होननानै नोंथांजों सावरायनो
अ सावरायजागोन दे नोंथां
उम
उ
औ होमबा जागायनोसै नामा थां नोंथां
औ नोंथां दे जागाय जासिगोन
ओ ओ बैसागो होनबा थ' जों मिथिखायो बैसागुआ माबायदि ने नोंथां
औ नोंथां बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो होनना बुङोब्ला बैसागुआनो ना औ
उम ओमफ्राय बे बैसागुआ मोनबेसे रोखोम मोनलाय नोंथां
ओरैनोथ' बैसागुखौ मोननै बाहागोआव रानदों आरो ना बेफोर जाहैबाय मोनसेया मोसौ बैसागु आरो मोनसेया जाहैबाय मानसि बैसागु
उ
बे मोननै बाहागोआव रानदों आरो मोसौ बैसागुखौ जोङो ओ माबानि ओ सैथ्र' दाननि बे लास्ट जोबथा सानखौ माने फालिनाय जायो आरो मोसौ मोसौ बैसागु हिसाबै बे उम मोसौ बैसागुआव माने जोङो मोसौफोरखौ थुखैयो आरो ना
उम
बेखौ ओ मिथिंगानिफ्राय माखासे जेरै फान्थाव लाव बिदिनो दिग्लिथि दिग्लिलिथि बाब्रिखब रायदों बेफोरखौ मिथिंगायाव बुथुमना लाबोनानै बे ओ संक्रान्ति खालि अखानायै फुङावनो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां
अ मोसौ मोसौखौ देलायहोनाय माने बे गाब गाहोनाया माबा
औ बे साराय
सारायनि सारायनि हांगार हुलुनानै थावजों मिलायनानै
औ औ बेखौ मोसौनि मोदोमाव औ औ
जाहैबाय
मोदोमाव थुना होनानै औ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बिदिनो
औ नोंथां बे मोसौआ बे
औ
मोसौआदि थबफा थफि होयो बेखौ मानि थाखाय होयो नोंथाङा मिथिगौ नामा
बेखौ ओरैबायदि होननाय खोनादों आरोना आङो आबै आबौमोननिफ्राय माने हाग्रानि जिब जुनारफ्रा माने जेबो खालामनो हाया बिदि साननानै आरो फोननाय जायो बिदि होननाय खोनादों जेरै मोसाफोरा बेफोरो उम फाख्रा सिख्रा औ औ बेखौ नुनानै माने जेबो खालाया बिदि
आरो आं ओरै होननायबो खोनादों थारमाने बिदि माबा खिथानि उनाव जेबो बेमार आजार जायैनि थाखायबो फुनो खोमादां आं सानदों आरो जानो गोदोनि नेम जाहैबाय
औ
ओम
मानसि बैसागुखौथ' नोंथाङाब मिथिगो बेखायायो बैसागुनि से थारिखनिफ्रायनो बेखौथ' फालिनाय जायो ना नोंथां
औ नोंथां मानसि
मानसि बैसागुआव नोंथांमोननिथिं मानसि बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो ओरैनो
ओरैनोथ' मानसि बैसागुखौथ' से थारिख खालि गथ' उन्दै उन्दैफ्रा थारमाने गेदेरफोरखौ मान होनो थाखाय न' न' बिदिनो खुलुमो आरो नोंथां ओमफ्राय
औ औ
न' न' खुलुमो बयबो ओमफाय उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमो गेदेरफ्रा उन्दैनो बोर सारस्रियो बिदिनो गावजों गाव अनलायनानै आरो ओमफ्राय बिनि उनाव साननै सानथाम थानानै ओरैैनो गामिनि सेंग्रा सिख्ला फिसाफ्रा ज' जानानै गामि गामि मागिनाय नेम दंना नोंथां
औ औ दङ नों
बे मागियो आरोना
औ अब्ला नों नोंथांमोननिथिं बे औ मान सनमान लानाया बे से थारिखावनो जायो होमबाना नों
ओ ओ मान सनमान लानाय माने से थारिक खालि खालामो माबायो आरो बे उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा ओ जेरै बा बोसोर थाम बोसोर ब्रै बोसोर थाम बोसोराथ' हगारला ब्रै बोसोर जानाय एसे देर देरफुनाय गथ' उन्दै उन्दै बा बोसोर जि बोसोरसिम बिसोरो न' न' थांनानै मा होनोमोनलाय गाव गेदेरफोरखौ खुलुमहैयो आरो न' न'
अ औ औ औ
नोंसिनिथिंलाय नोंथां
जोंनिथिंजाय माने से थारिख आरो नै थारिखाव माने गामियाव गथ'फोरनि थाखाय गेलेनाय खेला बिदि होनाय जायो आरो नों थां बिदिनो गथ'फोरनि खारनाय बारनाय सावगारि आखि खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदिनो गोबां खेलाफोरखौ होनाय जायो आरो ना बे से आरो नै थारिखआव बेनिफ्राय थाम थारिखआव अखानायै ओ जोंना रायजोफोरा माने गामिनि बोराय बुरैफ्रा
ओ
न' न' ओंखारो आरो खनसेनो ज'यै बयनिबो न'आव हाबगोन आरो बे सानसेया ओम सेंग्रा सिख्लाया आलादा ओंखारो नोंथां माने बोरायफोराल' ओंखारबोयो फार्स्टाव औ औ थाम थारिकखालि ओमफ्राय बिनि अखानायै आरो ब्रै थारिख याव सेंग्रा सिख्ला ज' ओंखारो आरो खनसेबाव
ओमफ्राय बुरि बुरिफ्रालाय ओंखारा बुरै
बुरै बुरैफ्रा आरो बा थारिखाव ओंखारबा ओंखारो
ए
औ बिसोरबो आलदा आलदा
आलदा आलदा ओंखारो ना होनबा जोंनिथिंबो ओंखारो आरो ओंखारनाया ओमफ्राय थेवब्लाबो गावबा गाव माबा सोलाब उसुबिदा थायो नालाय सोलाबनाय सोलाबि बेखौ नायनानै ओंखारलायो जोंनिथिंबो
नोंथांनि बादिब्ला बिदि ज' ज' ओंखारनाया मोजां नंगौना नङा
आंनि बायदिनिथ' बोसोरसेयाव खेबसेल' फैयो नालाय एसे एनैखौथ' बयबो रंजा जानो लुबैयो बिदिया बारा गाज्रि जानाय नङा नामाथाय नोंथां आंनि मथेब्ला
औ नोंथां आंनिबाबोथ' बिदिया मोजाङानो मानो होननानै बुङोब्ला माने गोबां जेनेबा औ जेरै गोजान गोजानफ्राव फरायनो थाहैनाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो ज' बे बैसागु टाइमावनो न'आव फैयोना बाहाय औ खनसेनो ज' ओंखारलायनो मोनो आरो होमबाना
ओम
बेलेग दिनावथ' माने बिदि ज' ओंखारलायनो मोन ना खालि
ओं
बैसागु समावल'सो ज' बिदि खनसे ओंखारनो मोनो नालाय औ बेनिखायनो मोजां आरो बेफोरनि थाखाय
ओम
औ
ओ नोंथां नोंथां बैसागुआवथ' आरो गोदो मोननाय माथो मा होनोमोनलाय खाथि बैसागु खाथि बिहुनो मा होनो बे खाथि बैसागो आरो मा मा होनो मोनलाय मोन मोनथाम रो गैयामोन दा बिदिखौ बेयावनो बैसागुआवनो नङामोन होन दा बेयो नोंथां
बेफोरखौबो बैसागु बबेबा बबेबा लेखायाव माने दङ बिदिनो खाथि बिहु खौबो ओम बैसा
खाथि बैसागु होनो ओमफ्राय मागो बैसागु बिदिबो होनो ने नोंथां
औ नाथाय ओमफ्राय बिसोरथ' बैसागुआव गोलैफायाना बैसागु बोथोराव फालियानो फालिया नालाय बेफोरखौ बेनिखायनो औ गाहायै माने बे मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बे मोननैयावल' बाहागो राननाय जादों आरो
औ नाथाय लि बिजाबफ्राव बेलेग बेलेग नुनायखाय दानिया माबा जायो आरोना नोंथां ओ बोरैबा खनफुइस जायोथ' आरो दाबो बर'नि आयदाफ्रा एसे मोजां सार साजायनानै लिरफामफिनजाबावाखै आरोना
औ नोंथां औ
बेफोरनि बागै एसे साननानै नांगौ आरो ना
औ आथिखालावथ' आरो बे बैसागु रंजानाया एसे औ सिगांनि बायदिद्राय नंलााना सोलायलांबाय औ बे गोदो गोदायथ' माने गामिफ्राव बिदि खाम सिफुं सेरजा बेफोरबायदि लानानैसो मोसानाय जायोमोन ना न' न' हाब
औ औ नाथाय दानाथ' बक्स लानानैसो दामग्रा औ औ बक्स लानानै दामग्रा लानानै मो सायो गावबा गाव गावनि गाव खननाय खुगा मेथाइ एबा स गाव रोजाबनाय सल'जों माबाला आरो
औ औ
ओ
गोदोनि समाव माने गावसोरनो खनोमोन गावसोरनो दामोमोन आरो ना
ओ ओ ओ ओ नल नल लानानै
औ खाम लानानै दल लानानै औ
अ नोंथां बै ओ बैसागुथ' माबा फालियोना बै रंजासालि बे बैसागु फांसन ना बेयाव दा अबेबा अबेबा जायगायाव लांदां बैसागु जानाय बादायलायनाय नुयो नोंथां नाथाय बबेबा बबेबा जायगायाव लांदां बैसागु जानाय नुवा बे लांदां बैसागो जानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
लांदां बैसागु जानायाथ' बेयो जोंनिखैजायबो बानायनाय जायो नोंथां बे
औ औ औ नाथाय बबेयावबा बबेयाखै नुवा आरोना बै लांदां बैसा
बबे बबे जायगायाव नुवा नुनाया औ नोंथां
नोंनिबा लांदां बैसागु जानाया मोजां ना गाज्रि
आंनिबाथ' बेखौ आङो मोजां
मोजांखौसो सानो थारमाने जानांगौसो आरोना लांदां बैसागु थानांगौसो थारमाने मिउ बे एडिसनेल मिउजिक माने बे थाखानाय मिउजिक दामनायजों मोसानाया बे बैसागुआव बांद्राय इसिबां जाया आरोना गावनि खुगानि ख ओ खु खुगाजों मेथाइ रोजाबनाय दामनाय देनाय बिसोरजों साबसिन गोमसारनाय मोनसिनो आरोना बैसागु बोथोरखौनो नोंथा औ औ
औ
ओमफ्राय ओरैनोथ' लांदां बैसागुनि बागै एसे फोरमायदो दे नोंथां
लांदां बैसागुखौथ' लांदां बैसागु होनब्लाथ' बयबो मिथिखायो माने लांदां जायगायाव जानाय आरो जेनेबा मोनसे फोथारफोर बायदि बिदियाव लानाय जायो
जायो औ
औ ओमफाय बाहाय माने गुबुन गुबुन जायगानि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लिंहरो आरो मोसाफैनो थाखाय जेनेबा गामि खाथिनि सेंग्रा सिख्लाफोर ग्रुप दंबा बोराय बुरैफोरनि बुरै बुरैफोरनि मोसाग्रा ग्रुप दंब्रा बेफोरखौ माने हां ख्रायनानै लेंंहरनानै ज' औ ज' खालामनाय जायो आरोना बे लांदां बैसागु फांसनखौ ओमफाय बाहाय माने मोसानाय औ बादायलायनाय होनाय जायो बांसिनानोथ' बेखौ माने बेलासि टाइमनिफ्राय होनाय जायो आरो ना से नै रिंगा बा थाम रिंगा बिदिनो जागायनाय जायो औ औ माने गुबुन जायगाफ्राव माबायदि आं बेखौ मिथिया जोंनिथिंजाय बिदि आरो ना नै रिंगा बा थाम रिंगा बिदिनिफ्राय लांदां बैसागुखौ जागायनाय जायो आरो बिदिनो ओमफाय ओ स्नि दाइन जि रिंगाफोरसिम जाबाय थायो आरोना औ नोंथांमोननिथिं बिदि लांदां बैसागुखौ खालामनाय जायोना जाया नोंथां
जोंनिथिंबो खालायनाया खालायनाय जायो नोंथां
अ
ओ जोंबो गोदो मोसायोमोन आरो बिदिनो लांदां बैसागुखौ
अ
ओमफ्राय दा सेंग्रा सिख्ला मोसायोनो औ नोंथां नाथाय दा ओंखारथ'नाय जाला ना गासिबो बेलेगाव फरायबाय थाहैबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रानो एसे खमायबाय सोरहाबा जब मोनबाय सोरहाबा हाबा जाहैबाय नालाय सिख्लाफ्रा बिदिनो खमायलांबाय आरो नाथाय देग्लायनिफ्राय एसे फोरोंग्रा लाबोनानै सोलोंनो नागिरफिनदोंमोन नोंथां
अ एबार बैसागुआव आरोना
ओ एबार बैसागुआव ओ
औ औ मोजाङानो नोंथां
औ नोंमारगौ
उम
दे बिदिब्लालाय नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोसो गोबो जाब दे ओ दे नोंथां